नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
नै नोंथां जोबोद गरम जाफिननायखाय दंफां सायावसो जिरायनानै दं नोंथां ओमफ्राय नोंथाङालाय
ए नै आंबो नोंथां ओरैनो दंथ'यो बिदिनो खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां बुंनायसाय।
अ माने अखा हानानै आंबो ओरैनो एसे गरम मोनदों जोंनिथिंजायबो बावाखैना अखा हानाया बिनिथाखायनो एसे गोजौआव एबा सादावहाय बारजानो होनना फैदों बिदिनो नोंथां नोंथांजों आङो ओ मोनसे आयदानि सायाव लानानै रायलायनो फन हरनाय जादोंमोन। ओ आयदायानो जाहैबाय आयदायानो जाहैबाय जोंनि जा खोनाबाय नोंथां?
खोनादों सावरायजागोन नोंथां मा नोंथाङालाय गावनिल' थं थंथार
आयदाया जाहैबाय नोंथां खोनायाखै दालाय
खोनादों खोनादों
आं आइदाखौ फोरमायना होनोसै र सिथाथ आयदाखौ फोरमायना होनि आं आइ आयदाया जाहैबाय जोंना जाख जा बर'फोरा गोदोहाय जेरैबायदि
ओ सोलोंथायाव माबायदिमोन नाथाय आथिखालाव माबायदि बेखौ बिनि फारसे एसे रायलायनो होननानै नोंथांजों फन हरनाय जादोंमोन रायलायजागोन ना
औ रायलायजागोन नों मानो होनब्ला सावरायलायोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सोलोंथाया जौगाबो दों गोदोनिफ्राय आथिलसिम बेफोरनि सोमोन्दै आं मोनथि ओ नोंथांनिफ्राय मोनथिना लानो हा गोन आरो ओ मा माखासे माबायदि सोलोंथाइ लानो ब्ला माबायदि जानांगौ बेफोरनि सायाव नोंथांनिफ्राय मोनथिना लानो मोनगोन बेनिखायनो बे आयदानि सायाव सावरायलायो ब्ला जोबोर मोजां जागोन होनना आं सानो आरो नोंथां बेनिखायनो नो नोंथाङानो ओ नोंथाङानो सुद'यै जागायलांदो नामा नोंथां बे आयदानि सायावहाय
औ औ औ र होमब्ला आंनो जागायग्रोसै नोंथां बिदिब्ला ओ‌ जोंहाथ' गोदो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलोंथाइ बि बिथिङाव एसे खमजुरिमोन जेरैहाय जोङो गोदोहाय बर'फोरा गुबुननि हांखो हालाफोरजों लिरनानै सोलोंथाइ खौ जोङो लिरनाय फरायबोनायखौ जों नुबोदों बिनि फारसे जोङो जाहैबाय जों गोदोहाय जोंनि गावनि बिमानि रावजों जा आं हांखोखौ लिरनो रोङामोन आरो फरायनो रोङामोन खालि जोङो खुगा खुगा रायलायनानैल' जोङो गावनि बिमानि रावखौ जोङो फोथांनानै लाखिबोदों गोबाव समनि फ्रायनो बेबायदिनो जोङो गोदोनि जुगाव जोङो बर'फोरा बिदिनो असमिया बांला बायदियारि हांखोजोंसो जोङो लिरनानै फरायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै इंराजि बेफोरबायदि हांखोनि गेजेरजोंसो जोङो फरायनानै गावनि सोलोंथाइखौ लायोमोन माखासे बेफोर बिथिङावबो जोंनि बर'फोरा गोदोनि जुगाव जोङो आइजो माहारिफ्रा एसेबां मानि जौगानाय एबा सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानाय गैयामोन बेबायदिनो हौवाफोरखौल' जोङो सोर बांसिन सोलोंथाइ होनायखौ नुनो मोनोमोन। बेबो खायफा जोंनि जा मेलेमजिबि माखासे सुबुंफोर सासे सानै बिदिनो एसे बांद्राय नङाबाबो एसे एनै मेलेमजिबि सुबुंफोराल' सोलोंथाइखौ लानो मोननाय जायोमोन बेबायदिनो गोदोनि जुगाव बिदिनो फैयै फैयै फैनानै जोङो मा माखासे जा सासे बर' रावजोंहाय लिरनाय जेरै जोंनि मोनसे आयेन बिजाब ओंखारदों जेरै जिगुजौ जिबा मायथाइयाव जोङो जेरै बर'नि फिसा अ आयेन बिजाबा जोंनिया बर' रावजों लिरनाय मोनसे असमिया हांखोबाबो जोंनि बर' रावजों लिरनाय मोनसे बिजाब ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बेबायदिनो फैयै फैयै जोङो माखासे लाइसियारि आरो ओ बिजाब दिहुननायनि गेजेरजों जोंनि बर' रावजों जोङो लिरनायखौ नुनो मोनदों गिबियाव जोंनिया रमान हांखोजों लिरदोंमोन बिनिफ्राय जोङो दा दा आथिखालाव जोंनिया दा ओ देब'नागिरि हांखोजों जोङो लिरनानै सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनबाय थानाय जायो मानोना देब'नागिरि हांखोजों जोङो माखासे जा ओ सोदोबनि ओंथिफोर बियो रोखा एबा क्लियारै जानायखौ जोङो नुनो मोनो मानोना रमान हांखोनि गेजेरजों अबेबा सोदोबा ओ गोमानानै थाखोमायो बैफोर गोमानानै थाखोमानाय सोदोबखौ जों माखासेखौ मोननो थाङा बिनि थाखायनो नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोन्दै सुंद'यै एसे फोरमायना होदो नामा नोंथाङा बिनि एसे बागै मिथि मिथिनायनि बागै
औ जागोन नोंथां जागोन नोंथाङादि बुंदों रमान हांखोफोरखौ गोदो गोदाय बाहायोमोन होननानै बेफोरलाय नंगौ नोंथां नंनाया ओ बेफोरबायदिनो ओ गोदो गोदाय नाथाय जोंनि बर' समाजावहाय हिनजाव मानसिफोरखौ एबा सिख्लासाफोरखौ होआमोन बेबो नंगौ खोथाया ओ हौवाफोरखौल' फरायहोयोमोन नाथाय बेफोरनि उलथा थायो आथिखालाव गोबां सोलायबोबाय जेरैबायदि हौवाफोरा ओ आथिखालाव हौवाफोरनि फरायनाय अनजिमाया जोबोद खम मोनसे क्लासावहाय ओ नायनो थाङोब्ला बेयाव गासैबो सिख्ला गोजा ओ बांसिनानो हिन्जावसा आरो खमसिनानो हौवासा होनना बुंजायो आथिखालाव आथिखालाव हौवासाफोरनि अनजिमाया बां ओ आथिखालाव हौवासाफोरनि अनजिमाया जोबोर खमायलांबाय बेबायदिनो फरायनाय बिथिङावबो जोबोद खम जानानै दं हौवाफोरनि अनजिमायाहाय बेबायदिनो बेबायदिनो गोदो गोदाय ओ जोंनि बर'आवथ' लिरनाय गैयामोन नालाय
औ औ
ओ असमि असमिया हांखोआवसो लिरनांगौ असमियावसो फरायनांगौ जायोमोन गोदो गोदाय ना ओ नाथाय आथिखालाव बर'नि उम बर'नि रावजोंनो फरायनो मोनबाय बर'जोंनो लिरनो मोनबाय बर'आ जोब ओ बर' रावाबबो जोबोद जौगाखांबाय आरो नोंथां बेबायदिनो ओ गोदो गोदायनि फ्राय नायोब्लाथ' बर'आ जोबोद ओ एसे जौगाखांबाय एसे माने जोबोद खौनो होनना बुंजायो मानोना जोंनि बर'आ बांद्राय गोबाव जायाखै जोनोम मोननाया जेरैबायदि नोंथाङानो बुंलांदों बर' रावनि फार्स्ट बिजाबा जिगुजौ जिबा मायथाइयाव नुजादों होननाय ओ बे लेखानिफ्राय हमनानै नायोब्लाथ' जोबोद उनावसो बिनिफ्राय ओ नाथाय आथिखालाव जोंनि बर'आवबो गोबां लिरगिरिफोर उजि उजिबोबाय आरो नोंथां ओ बेफोरनिफ्रायनो बेफोरनिफ्रायनो बेफोरनिफ्रायनो मोनथिनानै मोनोदि जों जोंनि बर'फोरा जौगाखांबाय एबा जोंनि बर'फोरा ओ उन जानानै गैलिया बि ओ जोंनि बर'आवबो आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै साहित्य ए एकादेमि बान्था मोननाय रांसार बान्था मोननाय समेसरि बान्था मोननाय बे बेबायदिनो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि उम बान्था मोननाय आरो
नंगौ नोंथां
बेफोरबायदिनो ओ सोलों सोलोंथाइयाव सोलोंथाइयाव जों आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला जों बर' मेजर डिग्रियावहाय बर' मेजर लानानैबो जों फरायनो हानाय जालांबाय जेरैबायदि जों डिग्रियाव जुदि बर' मेजर लानानै फरायोब्ला जों जों बेबायदिनो मास टार डिग्रियावबो बर' रावजोंनो लिरनो फरायनो मोननाय बेफोर सुबिदाखौ जों मोननो हा बाय आरो नोंथां बिनिखायनो बुंनो हायो जोंनि बर' रावा गोबां जौगाबाय आरो जोंनि फरायसाफोराबो गोदोनिफ्राय आथिखालाव गोबां जौ
नंगौ नोंथां
बेबायदि थां लामा फरायसालि फरायसालिफोरा जोबोद गोजान गोजानावमोन थांनो थाखाय गारि गैया साइकेल गैया आरो रांखान्थि रांखान्थिनि जोबोद आंखालाव जोंनि बर' फरायसाफोरा गोदो गोदाय फरायसालिफोराव थांनो हायामोन आरो नों नोंथां नाथाय आथिखालाव गाव गावनि न'खरावनो साइकेल बाइक स्कुटि बायदि गारिफोरा दंखासै नालाय आथिखालाव क्लासाव थांनाय एबा बहाबा थांनाया जोबोद गोरलै जानानै फैबाय आरो बेबायदिनो बेबायदिनो जोंबो
नंगौ नोंथां
साइ साइकेल जोंनो थाङो साइकेलजोंनो थांनो मोनदों आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो साइकेलजों थाङै थाङैनो दासिम जों बेफोरबायदि सफैबाय बेबायदिनो नोंथाङाबो जानो हागौ नोंथांनि फरायसालियाव थांनाय आरो एबा कलेजाव थांनाय फोराव गोबां नोंथाङाबो हेंथा मोनदोंमोन जानो हागौ बेबायदिनो जोंबो मोनबो दोंमोन गोदो गोदाय नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि हेंथा हेंसिफोरा आथिखालाव जोबोद खम जानानै फैबाय आरो नोंथां बेबायदिनो नों थाङा आरो माबाफोर सुन्द'यै बुंनो सानबावदों नोंबा बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानायनि सायावहाय नोंथाङा मोनथिनाय बायदियै सुद'हि ब्लाबो एसे बुंबावना होदो नामा नोंथां
औ नोंथां बिदिनो औ खोनादों दा औ बिदिनो सोलोंथाइनि बि बिथिङावथ' गोबां बुंनांगौ बाथ्रा दं जेरैहाय नोंथाङा माखासे खौ बुंलांबाय बिदिनो जोंनिया गोदो गोदायनि फ्रायनो गोबां आ सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों मानोना गोदोनि जुग खौ जोङो गोबां दुख ओ दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जोंनि जा हारिया गोग्लै सोनाय गुबुनजों मुगैजानाय बेफोरखौ जोङो गोजौआव दैखांनो थाखाय गोबां जोङो माखासे जोंनि माखासे लिरगिरि एबा बिर जोहोलावफोर होननांगोन बिसोर ख जोङो जेरै जोङो रमान हांखोनि था खाय सोमाव जानानै गोबां जिउ बावबोनाय बेखौ नुनो मोनो आरो जोङो देब'नाग्रि हांखोनि था खाय जोङो बिराद सो सोमावसारनो हानाय बेबायदि जोङो गोबां मोननो थाङो बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङावथ' बुंनांगौब्ला जों गोबां दङ मानोना जोंहा गोदोनिफ्रायनो जा गावनि रावजों लिरबोनो मोनालासिनो गुबुननि रावजों लिरनानै जोङो आ फरायबोदों आरो माबाबोदों बेबायदिनो जोङो ओ फरायै फरायै जोंनि बर' रावखौ जोङो जेरै जिगुजौ द'जिथाम मायथाइनि जिदाइन मे खालारखालि जोङो बर' बिजोंनि बा माखासे जा आयदाफोर बेखौ जोङो ए से मोनबोदों बेनिफ्राय जोङो फैयै फैयै फैयै फैनानै दासिमहाला गै जोङो दा गोबां ओ सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जोंनि बर' बिजोंजों जा फरायनाय जेरै जोङो बर' बिजोंजों जोङो ए पि एस सि एगजाम होनो हायो इउ पि एस सि एगजाम होनो हायो आरो गोबां थार बिदिनो एगजामखौ जोङो होनायखौ नुनो मोनो जेरै नेट बायदि आरि गोबां आनजादखौ जोङो होनोखौ नुनो मोनो दा बेबायदिनो जोङो गोबां एगजामखौ जोङो होनायखौ नुनो मोना आरो बेबाय दिनो जोंनि बर' रावा लासै लासै गोदोनिफ्राय जोङो आथिखालसिम जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनो जोंहा गोदो अ समिया रावजों लिरनानै फरायबोबाय आरो फरायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ जोङो राव दानस्लायनानै फरायनानै जोङो बर' बिजोङावहाय जा बर' बिमानि राव बेखौ फरायनो मोनबाय आरो आथिखालाव जोङो बे बिमानि रावजोंनो फरायनाय एबा सोलोंनायखौ होनो हायो नोंथाङा जेरैबायदि दहाय बुंलांदोंमोन बेबायदिनो दे नोंथाङाबो बुंनो एसे उसुखुथु जादोंबा नोंथाङाबो एसे बुंबावनो हागोन दे
औ नोंथां ओ खोथा बुंनो थाङोब्लाथ' सो ओ सोलोंथाइखौ फंसे एबा फंनै बाथ्राजों बुंनानै फोजोबनो हाया आरो नोंथां बे मानोना जों गोदो गोदायनिफ्राय जेरै जेरैबायदि सोलोंबोदों जेरैबायदि बेफोरनि सायाव लाबोदों बेफोर बेफोरनि सो ओ सोदोबफोरा जोबनानै थाङा माने नोंथां मानोना मोनसेनि उनाव मोनसे जाबोबाय थायो आ आरो बेफोरबायदिनो जारिमिन जानानै जोंनि बर' समाजावबो गोबां दंसै आरो बेबायदिनो ओ बेबायदिनो ओ गोबां ओ गुबुन गुबुन लिरगिरिफोरनि बिजाब आथिखालाव जोंनि बर' लिरगिरिफोरा उम राव दानस स्लायना लिरनानै उम गोबां रोखोमनि बान था मोननाय बेफोरबायदिबो जोंनि समाजाव आथिखालाव दंसै आरो नोंथां बेबायदिनो उम औ बेबायदिनो जों आ बेबायदिनो जोंबो आथिखालाव बेफोरबायदिनो उम जौगाबोगासिनो दं आरो गाव गाव गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावनायजों लोगोसे सोलोंथाइ बि बिथिङावबो उन जानानै गैलिया आरो गाव गावबा ओरैनो ओरैनो थानाय समाव जों गासै खायसे खायसे सुबुंफोरा खन्थाइ लिरनाय सुंद' सल' लिरनाय आरो सुंद' सल' फरायनाय सल'मा फरायनाय बायदिफोरखौ जों खालामनो हायो आरो नोंथां मानो होनबा फोरनिफ्रायनो जोंनि फरायनायनि फरायनायनि माबाया बांनानै फैयो आरो नोंथां बिनि बिनि थाखायनो बुंनो हायोदि नोंथां बेफोरबायदि मोनफा मोनफा नुबोगासिनो थायो माने नोंथां बिनि थाखायनो नाथाय जोंहा समनिबो आंखाल सोलोंथाइनि सायाव नायखौ नोंथांजों सोलाय सोलोंथाइनि सायाव सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नांगौ जानानै फैसिगोन नोंथां मानोना सम समाबो जोंना बारा गोबाव गैलिया बिनिखायनो नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव नोंथाङा जिबायदि सोलोंथाइनि सोमोन्दै बिनि थाखाय नों
औ नोंथां
नोंथांसि आरो नोंथांखौ माब्लाबा समावहाय बेफोरबायदिनो मोनसेसा आयदा लानानै सावरायफिननो मोनगोन एबा हागोन होननानै आं मिजिं थिनाय थाबाय आरो नोंथां
औ नोंथां नोंथांजोंबो आङो बेफोरनि बागै सावरायनो मोननानै
गोजोननाय मोनबाय मानोना नोंथाङाबो जा आंनो आं मिथियै बाथ्राखौ फोरमायनायनि थाखाय